ओं।
औ नोंथां खोनादों
ओं मोजाङै फैदों ना नोंथां
औ मोजाङै फैदों नोंथां औ
ओम नोंथाङा फ्रि दं नामा नोंथां
औ आङो फ्रियैनो दं नोंथां दायो
औ
बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायलायनो नोंथाङा बुंदो नामा
ओरैनोथ जों बर'फोरनि
औ
गाननाय जोमनायनि सायाव
औ
सावरायनो होननानै
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला औ औ
बिदि बिदिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा
जायो जायो नोंथां दे जागोन औ जोबोद मोजां आयदानि सायावहाय सावरायनो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर होग्रोबाय ओ जिथु नंगौ नोंथां ओ जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो बेजों लोगोसे जो दानाय लुनायखौ लांफासै नङा होमबा
औ नोंथां औ
जिथु गाननाय जोमनाय आरो दानाय लोंनाया मोनसे सोमोन्दो गोनां आयदा हिसाबै ओ नोंगौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै बेबायदिनो सि सोंनानै गावसोरनि जे गाननाय जोमनाय जों आइजोफोर हिसाबै ओ दख'ना आरो हौवाफोरनो थाखाय गामसा आरो बबेजों लोगोसे फास्रा आरोबाव आर'नाइ बेफोरबायदि गोबां नांगौ जानाय जे जोंनि गाननाय आरो जोमनाय बेफोरखौ जोङो गावसोरनो सोरजिनानै दानानै लाबोनो रोंदों नङा होमबा नोंथां जिहेथु बर'फ्रा ओमोनसे ट्राइबेल हारि आरो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो ओ गामि सिङारि ओनसोलफ्राव थाबोनाय मोनसे हारि बिसोरहा बांद्राय हाथाय बाजारफोरावहाय थां नानै बिदिनो गाननाय जनायनि सायावहाय बा गाननाय जोमनाय बायनाय बेफोरनि सायाव बांद्राय सानामोन बिसोरो मोनसे माने बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे साननाय दङ जे बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो दिहुननानै लानो हायो आरो बिनि थाखायनो बिसोरो बेबायदि कला संस्कृतियावहाय गोरों जायो गोरों जायो गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों बर'फोरा बे बेबायदिनो गोबां गावसोरनि गोसोजों नायनि‌ नेमखान्थि बेबायदिनो गाब गानाय खुन्दुं लुनाय बेफोरबायदि हाबाखौ हाबाफारिफोरखौ ओ सोलोंबोनो रोंदों आरो जेरै जोङो एम्फौ फिलायलायनानै एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो खुन बेखौ जोङो गाब गानानै आरोबाव बेखौ बर'फ्रा गावसोरनो सोलोंनानै रोंबोनाय दा बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायो दख'नाया आइजोफोर गानग्रा औ ड्रेस होननानै बेबायदिनो हौवाफ्राबो गामसा गानो नाथाय ओ गामसानि रुजुनायाव दख'नाखौ गोबां रो खोमनि बिबाङाव जों नुनो हायो ओ माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो जेरै बिसना आगर नायनानै आगर गुबुन गुबुन दख'नानि मुं थायो आरो गाबखौबो जोङो गुबुन गुबुन मोननो हायो। बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि दख'नाबो मोनसै बबेबा मेसिनजों बानायनाय सोरबाबा आखाइजों दानाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
ओ रोखोमबो दंबावो जायखौ जोङो ओ दख'ना थावसि ना मा होनो बे हिनजाव गोदान फोर गानग्राया
औ नोंथां औ दख'ना थावसि
जेव हिनजाव गोदाननि अनगायैबो बिसोरखौ ओ बे खेराइ फोरबोफ्रावहाय दौदिनिफोरा गानो हो नानै खोनानो मोनदों
ओ ओ थोद औ दख'ना थावसिया गोजा गाबनि जायो नामा नों
औ नोंथां औ गोजा गाबनि जायो ओरैनो सरासनस्रा औ नोथां
बिनियावबो ओंथि दं नामा गोजा गाबावबो ओ मा गोथारथि ना बोरैबा मोनसे फोथायनाय दं आरो आङो मोजाङै मिथिजोबा खोनादोंसोमोन नालाय एसे एनै ओ बेनो आरो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय दानाय लुनायावथ' जोङो रोंखा राखाखा ओ गोदोनि दिनाव थ' फ्राय न'खरफ्रावनो ओ बयनावबो नुयोबो जों नैबे सि सि दाग्रा माखासे साफोर थालफोर फ्राय बिदिनो खुन्थियाया बे मोनब्रै खुन्थिया मा होनोमोन बेखौहाय साल खुन थिया ना मा होनो औ बेफोरखौ औ सालखुन्था औ बेखौ न'खर न'खर नुनो मोनोमोन ना दानियाथ' खम जालांबाय औ हिसानसालि बेखौहाय बेनो आरो दा बर'फोरनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बे सि दानाय बे सि दानाय खान थियारि सिखौ माबोरै माबोरै दायोमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मिथियोब्ला
आंबोथ' बेबायदि गोदोनिफ्राय बेबायदि ओ बांद्राय मोजाङै मिथिया नोंथां आंनि जि नुनाय आंनि जि मोनदांनाय ओ आथिखालाव जि दानाय ओ बे खौनो बुंनोसै फंनैसो ओ ओरैनोथ' जोंनि नुनायाव ओ हिसानखौ गिबियावनो खुन्दुं आथिखालावथ' ओ नुनो मोनला बेबायदि खुन्दुंखौ न'आवनो बानायनाय औ नों थां ओ आथिखालाव हाथायनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बेबायदि बायनानै लाबोयो आइजोफोरा ओ बेखौ औ बेखौ ओ मो जाङै थुनना लायो जेन्टेराव जायखौ बुङो खुन्दुं थुनग्रा आइजें
औ नोंथां।
खौ माबानानै ओ खुन्दुं थुनायया जेब्ला जोबो अब्लाथाय हिसानखौ सोङो
औ
औ हिसान सोंनाया जोब्बाथाय ओ बेखौनो ओ गामिनि लो माखा से आइजेंफोरा लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावलायो हेफाजाब होलायो
नंगौ नोंथां
जेब्ला सोंनाया जोबगोन अब्ला बेखौ जों खायो रायस रासोआव रासोखौबोथ' आथिखालाव जों ओ बेबायदि बाजारनिफ्राय बायनायखौनो मोनो औ खायो। आरो रासोआव खायनाया जेब्ला जोबगोन अब्ला बेखौ जों खानो जेथोखौ जि जेथो सोंनाय टाइमाव जि जेथो नाङो बेखौ खाननानै जों जेथोखौ सिफायना लानानै ओ बेखौ जोङो गान्दैयाव फाननाय जायो।
नंगौ नोंथां औ
गान्दैयाव फाननानै, गान्दैयाव फाननाय खामानिया जेब्ला जोबगोन अब्ला बेखौ जों मोजाङै ओ लाब नानै दाबसे जायगायाव दोननानै बेवहाय जों नो खननाय खामानिखौ मावो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै- दानायाव जि दानायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो। औ दा
औ नंगौ। नोंथाङा बुंनाय बा दिनो गोदोनि दिनावथ' आइजोफोरा बे नों बुंनाय बायदियानो गोदोनि दिनावबो आंबो नुबोदों नालाय। जोंनि बिबैमोना बा जोंनि बिमा मोनाहाय बे बायदि एखे रोखोमैना माइ मानि सिखौहाय दायोमोन। आरो जेरै नोंथाङा दा बुंलांबाय सि सोंनायनिफ्राय लानानै ओ थुननाय आरो दानाय बे बायदिनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमै गोबां रोखोमनि सिफोरखौ बिसोरो दायोमोन आरो नङा होमबा? आरो सोरबा सोरबा बिदिनो माबा ओ बे माइदि होलायनाय सिबो दायोमोन।
औ नोंथां औ। जायखौ बुङो माथा माथा खुन्दुं। जोंनिथिं माथा बुङो औ नोंथां।
मायदि होनानै दानाय सिखौ होनबा माथा बुङो आरो। बिदिब्ला, औ। दा नोंथाङा बर'फोरनि दख'नायाव होनाय माखासे आगरफोर बिनि सायावबो एसे मिथिगौ जानो हागौ। दा आगरफोरनि मुंफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ। आंनि मोनथिनायाव ओ जोंनि बर' फोरनि आगर होननानै बुङोब्ला जों आगर गुबैखौ मोनो। ओ फारौ मेगन मोनो, थाइगिर बिबार, हाजो आगर,
औ।
बिदिनो ओ गोबां आग'रफोरनि मुं दं। ओ आंनि मोनथिनायाव माने आं बेखिनिखौ मोनथियो आरो नोंथां। नोंथांनि मोनथिनायाव मायबा आगरफोरनि मुं
आङोथ' आगरनि सायाव एफ्राग्राब बिदि माबा ओ गियान गैया आंहा ओरैनो खोनायो नोंथां बुंलांनाय बे मोननै बिसोरखौनो आंबो खोनादोंमोन फारौ मेगन ओमफ्राय ओ बोरैबा मोनसे खोनादोंमोन आङो हाजो आगर, बे बायदिनो फारौ मेगन, औ दाउसा मोख्रेबफोरखौ ओमफ्राय दावराइ मोख्रेब ना बोरैबा होननायबो खोनादोंमोन मोनसे, ओमफ्राय दाउथु गद', बेफोर आगरखौ खोनायो आरो खोनानाया खिन्थु आङो सिनायनाया बबे मोनसे आगरा मा मुंनि ओरैनो खोनानायालाय खोनायो। ओ बिदिनो रायज्लायनाय औ खिन्थु अबे मोनसे आगर मा बायदि बिनि महरखौ सिनायनो हाया आरो आं नोंथां।
औ। जेने ओ दाथ' औ दा बुंनो बुंग्रोदो
बे आर'नायइबोथ' मोनसे बर'निनो जोमग्रा बायदि जाहैबाय नालाय नङा नोंथां। बियो हारिनि सिनायथि होग्रा मोनसे माफ्लार जोंनि जों बुंनो थाङोब्ला। जायखौ जों गोदोनायाव फानो बा जानजियाव फानो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो खेराइफोरबो मोसानाय बा दानि जुगावबो ओ बागुरुमबा मोसानाय बेफोरावथ' आर'नाइ गैयाबानो जाया नङा होमबा नोंथां? आर'नाइ लायोब्लासो बे सिख्रि सिख्ला बायदि जे मु- दङ मोनसे मोसानाय ओ इयो आर'नाइ गैयाब्लानो जानो हाया। मानि लांदां लांदां नुयो आरो। दा आर'नाइबोथ' जोबोद मोनसे गोनांथार बर'नि गाननाय बा बे हारिमुजों बा दोरोङारि मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां ओ माफ्लार बायदि आरो। दा आर'नाइखौ ओ- माब्रै दायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मोनथियोब्ला
आंनावथ' बेबायदि आर'नाइनि सोमोन्दै आं मोजाङैबो मिथिया नोंथां आं- माने बांद्राय जोंनिथिं माने आर'नाइखौ बांद्राय दानाय नुवा आरो
अ- अ- नोंथां आर'नाइखौ फ्राय खम जायगायावनो दायो नालाय नुनोबो नागिरा बेखेराहायैनो नोंथाङा दहाय सिखौ जेरै दानाय होन्दोंमोन बे एखे ओ- बे नो दायो आरो सोंनानै मानानै दाथ' जों मेसिनफ्रावसो बांसिन दानाय नुसै ओरै वेस्ट बेंगलावसो गोबां मेसिन जों दानाय सिफोरा फैयो आरो जोंनावहाय आसामाव हाबफैयो आरनायखौनो होन दख'नाखौनो होन बिसोरनावहाय मेचिनजों गोबां दासै ओ बेखौसो सामफ्रामबो साप्लाय खालामनाय नुनो मोनो जोङो एखेबारे हाब जोंनि एरै आसामावहाय बेखौनो जों बायनानै गाननोसै ओ दहाय नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा
औ माने आं बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन जोंनि बे दोरोङारि गाननाय जोमनायाव नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मायबाफोर सोलायनाय गोहोमफोर गोगलैगोन नामा
नंगौ थारैनो औ नंगौ नोंथां थारैनो गोहोम गोग्लैदों मानो होनना बुंब्ला गोदोनिफ्राय जों नुयो जोंनि ओनसोलाव गोबां सि दानायखौ नु नुयोमोन आरो आमफ्राय आयजोफोरा दानानै बिदिनो गावसोरनो गानोमोन हाथाइ बाजाराव थांनानै माब्लाबाबो दखना बायनाय बेबायदि खोनानायखौनो नुफेरामोन आरो बे समावहाय हाथाय बाजाराव खुन्दुं लायनाय बा खुन्दुं बायनानै लाबो लाबोनाय बिदिखौल खोनायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो खुन्दुंनि सोलाय जोङो सिफोरखौनो बायनानै लाबोसै आरो दख'नानि सोलाय जों गोबां बिबांनि द्रेसफोरखौ गाननाय नुयो जेरै सुरिदार गानो सोरबा सोरबा बिदिनो नाइथि बायदिसिना गाननानै थानायफोरखौबो नुनोसै आरो आजिखालावहाय हिनजावफोरखौ गोदोनि दिनावफ्राय आइजोफोरानो जोंना दख'नासो गाननानै थायोमोन गामिफ्राव नाथाय दा सोलायनाय नुबाय आरो नोंथां बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनोसै आरो बेबायदिनो हौवाफ्राबो गामसानि सोलाय जोङो लंपेन गाननाय बा सेंग्राफ्रा बिदिनो हाफ पेन्टफोर गाननानै थानायखौ जों नुयो दा बेबायदि सोलायनायखौ जों नुफैबाय आरो नोंथां
औ नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबायमोन
औ नोंथां समाबो बाद्रायबाय
औ बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायबाय नोंथांजों गोबां बाथ्राखौ मिथिलायनो हाबाय ओंखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथां
औ